हेल'
खोनना थां? औ। खोनदो दा?
औ औ।
गोजोन मोननाबलि
औ।
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावबो औ नंगौ नोंथां नोंथांसिम मोनसे आयदा नोंथांजों साव होनना बे कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना नंगौ नोंथां जथनाखि जोङ बर'नि जथु गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गाननाय जोम माखासेु नङा जोंगायाव ्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथांनि जिथुनाखि मिथिनाय बा बुजिनायखौ
ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैया
औ
खोनादोंना हेलौ
औ औ खोनादों खोनागासिनो
बर हारिनि जोंनि बरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ना
औ औ औ
नेटवार्क प्रब्लेम जाना दंदां
खोनादोंना?
औ खोनादों नेटवार्क प्रब्लेम जाना दंदां एसे
जानाय आंथ खोनागासिनो दङ मोजाङैनो
आदसा आदसा आंबो खोनाबाय नै जाबायखोमा राय्लायसै
औ दे नोंथांखौ एसे फोरमायग्रोनो खावलायबाय आङो औ
औ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै ना
औ औ
दं ओ ओ जोंनि बर आइजोफोरा दखना गानो
नंगौ
ओमफ्राय आइ दखनाजों लोगोसे ओ सादोर लायो जों जोमबाय बायग्रा एबा जोमग्राबो होननानै होननानै बुङ बुङो
गोदो गोदायनिनिफ्राय लानानै ए बा दोरोङारि सम समाजनिफ्राय लानानै जोंनि बरफोरा गावसोरनि गाननाय जोमनायोमनायखौ गावसोरनि आख आखाइजोंनो दानानै लायोमोन आरो बै समावहाय मानि गोदोनि समाव बांसिनै आखाइजों बानानै ला जायोन आरो गावसोरनो खस्थ खालामनानै इन्दि एम्फौ लानानै इन्दिनिफ्राय ओ खुन्दुं दिहुननानै इन्दि लुयै लुयै जि दायोमोन आरो बे इन्दिनि जिया ओरैबायदि बेसेन गोसामोन आरो ओ गाननोबो मोजां गुरै होननानै बु ओं सोलायो खिन्थु आं गानफेरदों मोनाखै आरो अब्लाबो
गुबुन आ ख दानायनिफ्राय थिन्ना मोनो बेनि अनगायबो बर'फ्रा दख'ना दानाय गानो ओ गोबां बायदि बायदि आरो ओमफ्राय जोंनि बर हौवाफ्रा गामसो गानो गामसाखौबो बर आइफोरा न द न दानानैयो फानो आरो जि दानायनि बेनि गेजेरजों बर आइजोफोरा गोबां फालांगियारि बिथिङावबो गो गोबां मुलाम्फा जाबोनो हादों गोदोनिफ्रायनो
नंगौ,
खोनागासेना